हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो नोंथां?
नै ओरैनो गोलांला बायनासो दं आं नोंथां।
आचसा ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां मोनाफोरनि?
जाथ'आखै नोंथां।
अ बोथोरफ्रालाय मारै सोलिगासिनो नोंथां नोंसोरनिथिंलाय?
बोथोराथ' बिदिनो नै दाथ' दैज्लां बोथोर अखा हागासिनो दं आरोना।
अ गायनाय फुनायफ्रालाय मारै सोलिगासिनो नोंथां?
गायनाय फुनाय फोराथ' बिदिनो सोलिगासिनो दं दिनै बिघानैसो गायदों आरोना नोंथां।
नोंथां
ओ जोंहाथ' एसे दंबावो आद बिगासो दंबावो आरो नोंथां। नोंसोरनालाय बोरै गायनायफोर औ गायनाय फुनायफोरा जाबाय
गायनाय फुनाया सोलिगासिनोआनो नोंथां। एसे दंबावो आरो माने गायनो फुनो
नोंथां मोन्नावलाय
जानायाथ' जाबायमोन जाथ'वाखै नोंथां दायो। अ मा ओंख्रै जानायमोन नोंथां?
जा जाथ'वाखै आं नोंथां जाथ'वाखै।
अ बिदिसो होमबा नोंथाङा दायो फ्रियाव दंना नोंथां?
औ फ्रिमोन नोंथां।
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा फ्रिबा एसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
अ बिदिब्ला नोंथाङा गामि एरियानि जिउ खुंनाय राहा आरो टाउन सहराव थानाय सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय राहानि सायाव एसे फंनैसो माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन।
अ बिदिब्ला दे फंनैसो बुंंलाय नोंथां। औ
जोंथ' गामि एरियायाव नायनो थाङोब्ला जे सुबुंफोरखौहाय जोंङोहाय आबाद फोर मावनानै जि गावनि जिउखौ खांनाय नुयो आरोना जे नाथाय जोंङो सोहोर ओनसोलाव नायनो थाङोब्ला जे सुबुंफोरा
औ
मोजां बिदिनो जे हाफोर थाया आरोना नोंथां बिसोरहायो गावसिरनि जिउखौहाय बिदिनो जे जोंङो जे जे सुबुंफोरा हायो। बैफोर जायगाफोरावहायो जे गावसिनि जिउखौ खुंनो थाखाय सोहोरफोरावहाय गावसिरनि जिउखौ खुंङो। थाखाय बिदिनो ओ बबेबा मोन मोनसे जायगायाव बा माबा मोनसे गिदिर इन्डास्ट्रिफोरावहायो जे बैफोराव थानानैहायो बिसोरो गावसोरनि जिवफोरखौ खुंङो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
बिदिनो गायनाय फुनाय बिदिनो फिथाइ सामथायफोर बिदिनो फोरखौहाय गायनानै हायो। बिदिनो आबादफोर मावनानै दांनानै बिदिनो सोहोरफोराव हरो आरो ना नोंथां आरो बैफोर सोहोरफोराव थानाय सुबुंफोरा हायो बैफोर आबादफोरखौहायो बेयाव एसे खम दामनि फाननानै बै सोहोरावहाय सोहोरावहायो सोहोर नोगोरफोरावहाय एसे दामफोरखौ बुरजा खालामनानै फाननानै गावसोरनि बिदिनो आरोना नोंथां जिउ फोर खांङो आरोना नोंथां जे जों गामि ओनसोलफोराव नायोबाथ' जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो आबाद जोंसो आबादजोंसो जिउखौ खुंलाङो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
खोनादोंना नोंथांङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
फोर
जोङो जोंनि मावनाय आबादफोरनि जायगाफ्रावहाय जों
औ।
खोनादोंना नोंथांङा?
औ एसे गोसा बुंलाय नोंथां।
औ जोङोथ' दा नायनो थाङोब्ला जोङो गामि ओनसोलनि जिउ खुंनायखौ जोङो नायनो थाङोब्ला जे जोंङोहाय बिदिनो आं बुंलांनाय बाय दिनो ओम आबादफोर मावनानै बा बिदिनो गोबां बुस्तुफोर बाहाय नानै जोङो दखानफोर बाहायनानै बिदिनो हायो जों जों हायो थायो आरो ना गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा। नाथाय गो सोहोर नोगोरनि ओनसोलफोरावहाय जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो नुनो मोनो जे बिसोरबो बिसोरबो बिदिनो फ्राय गामि ओनसोलनि बायदिनो खुंलाङो जेरै दखानफोर होनानै बा गस्ला दखानफोर होनानै बिदिनो गावसोरनि जिउफोरखौ खुंलाङो आरोना नोंथां। जे गामि ओनसोलफोरावहाय जे बारहावाफोरा मोजां जे ओ थासारिफोरा मोजां नाथाय सोहोर नोगोरफोरावहायो जोङो नायनो थाङोब्ला हायो बैफोर थानाय बारफोरा एसे गेब्रें जायो आरोना नोंथां। मानोना बैफोर जायगाफोरावहायो गारि मथरफोराहायो बांसिन बाहायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ औ।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
ओ बयबो हायो गामि गामियाव थानाय बा नोगोराव थानाय सुबुंफोरा गावनि जिउखौ खुंलांनो थाखाय गोबां बिदिनो जेरै माबा नङा बाबो माबा मोनसे मावखानांगौ जायो। जेरै गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरानो बिदिनो गावसोरनि जिउखौ खुंनो थाखाय बिदिनो माइ आबादफोर बा फसलफोर बा बिदिनो गोबां ओ बिदिनो माइ आबादफोर बिदिनोहायो गोबां फिथाइ सामथाइफोर बा बिदिनो गोबां ओम आबादफोर मावनानैहाय बिदिनो फाननानैहाय बिसोर गाव जिउखौ खुङो आरो नोंथां।
औ औ औ।
ओ बेफोर गामि ओनसोलफोराव थानाय सुबुंफोराबो बिदिनो जे जों गामियाव गायनाय मा बुस्थुफोरखौनो गावसोरबो लानानै बिदिनो गोबां ए से बुरजा दामावहाय फानहैनानै गावसोरबो जिउ खुङो आरो बिदिनो जों नोगोर ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरखौ नायनो थाङोब्ला बिसोरोहायो गाननाय जोमनायावहाय साखोन सिखोन जायो। ना थाय बिसोरो गावसोरनि जायगाफोर थानाय थानायावहाय माल बुस्थुफोर बेफोर जायगाफोरखौ गाज्रि खालामनानै लायो आरो नोंथां
औ औ औ
औ नोंथाङाबो हायोब्ला ससे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
औ जोंहा मा होनो गामि एरियानि जिउ खुंनाय राहा होनोबा गुबैयै जों नोंथां बुंनाय बायदि आबादखौ लानो हायो मानो होनोब्ला जोंहा गामियारि नि सुबुंफ्रा मा बांसिनानो आबादनि सायाव सोनारनानै जिउ खुङो एबा न'खर खुङो आरो जोंहा मा गामियारि ओनसोलाव जौगानायखौ नुनो मोना आरो जायनि थाखाय जों मा होनो आबाद खौनो गाहायसिन हिसाबै लानाय जायो बुंनो थाङोब्ला मा होनो टाउन एरियायाव थानाय सुबुंफोरा माने बांसिन मा होनो गोजौ थाखोआव जों नुनो मोनो आरो जे बुंनो थाङोब्ला टाउननि एरिायाव थानाय सुबुंफोरा मा माखासे मिजिं एबा सिमांखौ होसोनाय बिस मा टाउन एरियाव आरो मानो होनोब्ला टाउन थानाय सुबुंफोरा बांसिना मा मोजां सोलोंथाइखौ मोननो हायो बिसोरो आरो नांगौ बायदि माखासे मा गावसिनि नांगौ जानाय बेसादफोरखौबो मोननो हायो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा औ गामि ओनसोलाव इन्टारनेट गैया आरो जायनि जाहोनावहाय गामि ओनसोलनि सुबुंफ्रा माखासे बुहुमनि दाब दाब जायगानि सोमोन्दै माने बांसिनानो मिथिनानै मोना नाथाय टाउन एरियायाव थाहैग्रा सुबुंफोरा मिथियो मिथिनो मोनो बैफोरनि सोमोन्दै बिनिखायनो बिसोरो मानो मा होनो गोरों जायो आरो बुजिनो मोनो आरो खोनादोंना नोंथां आरो बांसिन गोरों सुबुङानो मा गामि ओनसोलाव थाया आरो बिसोरो मा फोरोंजानाय लोगो लोगो मा ओनो टाउन फारसे माने खारखोलांजोबो आरो गाव गावनि मा सुजुग खौ बिखौ नायनानै खोनादों ना नोंथां? बिसोर मा ओनो औ बिसोरो होनदों टाउननियावनो थानानै मा इन्टारनेटनि जेरजों खामानि मावनानै सोरबाया सोरबाया मा होनो माखासे सरखारि साख्रि मावनानै सोरबाया मा बै थाउन थाउनफोराव थानानै माखासे गिदिर गिदिर बिजनेस एबा बेफार फालांगि मावनानै बिसोरो मा गाव गावनि जिउखौ खुङो आरो बेनि अन
औ नोंथां औ
टाउन एरियायावहाय जोङो टाउन एरियावहाय थाहैनायखौ नुनो मोनदों आरो जोंहा रांखान्थि खामायनायनि बेलायाव बुंनो थांबा गामि दैयावहाय जोंहा गोबां बिनि रांखान्थि खाम खामायनो हाया मानो होनोब्ला जोंहा गामि दैयावहाय नांगौ बायदि मुवा बेसादखौ मोननो हाया आरो मुवानि बेद बेेसेन्खौबो जों माने आरो नों टाउन एरियायाव बुङोब्ला नोङो टाउन सहराव बुङोब्ला मा गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय आरो नोंनो नांगौ जानाय मुवा बेसादफ्रा गासिबो मा दामगोसा जायो आरो जायनि जाहोनावहाय टाउननि ओनसोलाव थाग्रा माखासे जौगानो हायो आरो गामि। सोरखौबा गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा। सोलोंथायनि । सोलोंथाया आथिखाल बांसिन गामि एरियायावहाय मोननो थाङा नोंगोना नोंङा नोंथां।
औ नंगौ नोंथा नंगौ।
आरो गामि एरियायावहाय थानानै सोलाय लानायनि बेलायाव जोंहा माने। गोबां खाय फारागथिखौ जों नुनो मोनदों आरो जादों ना।
औ नोंथां औ औखोनादों नोंथां
बेहाय गामि एरिायावहाय जेरै नाथाय जोंहा माबा टाउन एरियायावहाय जोंहा टिउसनल' नङा बेनि अनगायै जोंहा माने। बिनि मान। आल सावगारि आखिनाय बायदिफोरखौबो जों। सेवहाय मा होनो फोरोंग्राखौ नुनो मोनसै नाथाय बैफोर फोरोंग्राखौ मा जों गामियावहाय नुनो मोना।